नोंथां
नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन नामा नोंथां
अ हागोन नोंथां
औ नोंथांखौ आङो कल हरनायनि जाहोना जादों नोंथाङा ओ आंनो दावबायनो थांनाय बा बेरायनो थांनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां दावबायनो थांनाय होनोब्लाथ' जोङो मा होनो गोबाङानो माने दावबायनो थाङो जोंनि सुबुं माहारिया नोंथां। ओ बिदिनो औ जोङो मा होनो ओ दावबायनो थाङोब्लाथ' जोङो नुयै जायगाखौबो नुयो खोनायै जायगाखौबो ओ मा होनो खोनायो बिदिनो समायना समायना जोंनि ओ बे बुहुमाव समायना समायना जायगा दङ नोंथां गोबां मा होनो बिदिनो जोङो सुबुं माहारियाथ' दावबायनो थांखायो बिदिनो मोजां। मोजां नाङो आरो नोंथां औ ओ मा होनो जोङो दावबायनो थांनांगौ नोंथां बिदिनो जोंना ओ मा होनो फ्रेस जोंनि मेलेमा जोंनि देहाया फ्रेस थानाय बायसा जोङो दावबायनो थांनांगौ नोंथां जो जोबोर मोजां मोनो मानोना जों। औ दा गरमनि जाहोनाव नोंथां गोबां मानसिफोरानो दावबायनो थाङो ओ ओ दावबायनो थाङो होनोब्ला दा गरम बोथोराव मा मा जायगायाव दावबायनो थाङो जोंनि सुबुं माहारिया गोबाङानो ओ मा होनो बिदिनो दार्जिलिंफोराव एसे थान्दा नालाय बिदिनो शिलं औ बिदिनो अरुनाचल बेफोराव। गोबाङानो खोनानो मोनदों जों अरुणाचलाव थान्दा नङा ओ जोंना शिलं दार्जिलिं टावां ओ बेफोराव मा होनो दावबायनो थाङोब्ला दा। ओ गरम बोथोर नालाय बेफोर जायगायाव थान्दा जायो बिदुङा जोंनि बायसा। गरम नङा नोंथां बिदिनो औ मा होनो दावबायनो थाङोब्ला जोङो जोबोद माने समायना समायना जायगा नुनो मोनो आरो नोंथां दावबायनो थां जों आंनि आंनि दावबायनो थांनाय जायगाखौ आं एसे फोरमायना होनि नोंथां। आं बांद्राय जायगायाव दावबायनो थांनो मोनाखै बिदिनो जोंनि खा थि खालाबो गोबां समायना समायना जायगा दङो शिलंल' नङा। अरुणचलल' नङा बिदिनो जोङो मा होनो औ ओ जोङो आङो बिदि सुक्कि सुक्कियावबोथ' दा गोबाङानो। ओ जोंनि थाखाय मोजां नोंथां दाउ बेरायनो थांनो थाखाय औ गोबां मोजां मा होनो बिदिनो सुकि जायगायाव ओ दै जिरि जिरि बोहैनायजों ओ दैनि दैसा बोहैनायजों ओ बिदिनो थान्दा आरो दैया जोबोद मोजां ओ बिदिनो आरो औ बिदिनो बिफां लाइफां दङ। दावसिन दाउलानि गाबनाय खोनागोन बिदिनो। दाउराय ओ बिदिनो ओ मैदेर बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां बिदि बेरायनो थाङोब्ला औ बिदिनो। आरो औ बेलासि समाव बेरायहैयोब्ला गोबां मोजांसिन जायो नोंथां ओ गुसु बार बारनायजों ओ बिदिनो ओ जोंना ओ देहाफोरा फ्रेस मोनो नोंथां दा जोबोद गरम मानोना जोङो थानो हाया बेनिखायनो जोङो। बहाबाफोर थान्दा जायगाफोराव थांनानै बेरायहैयोब्ला जोंनि देहा। सोलेरा गोबां मोजां मोनो आरो नोंथां बिदिनो औ सुखि जायगायाव बिदिनो अन्थाइ आरो दै बिदिनो समायना जायगा जोबोद समायना नाङो आरो नोंथां बेरायहैनानै आरो बिदिनो औ आङो मा होनो दिल्लीफोर ओ दिल्ली होननायाव जायगायाव खेबसे थांनो मोनबाय नोंथां बिदिनो जोङो औ जोबोद मोजां माने दिल्ली जायगा गैया बेरायनो थाखाय जोंनि दिल्ली गेटखौ नुयो ओ बिदिनो बर' स्टेडियाम दङ बिदिनो जोंनि मा होनो बिदि ओ लथ लटास टेम्पोल होननाय जायगा दङ बेखौ जोङो नुयो नोंथां जोबोद समायना ओ औ बिबार औ बिदिनो जोंनि दिल्लीफोर जायगा दिल्लीनि गेट जों दिललिनि गेटखौबो नुनो मोनदों जोबोद माने देभेलप जानाय बेफोरबायदि बिदि जायगाफोरा आरो जोबोद समायना समायना नोंथां बिबार बिबारफोरजोंनो ओ जोङो ओ समायफ्लेनाय नोंथां जोबोद मोजां आरो औ नोंथां बिदिनो औ आङो बुंनो थाङोब्ला माने जायगाफोरा जोंनिया बिबारजोंनो समायना जायो नोंथां ओ जों बिबार जोंनि थाखाय जोंनो बिबारखौ नांखाथारगौ ओ गोसो गोहोय माने बिबारखौ नायनानै बायदि रोखोमनि बिबार बारना थायोब्ला जोङो बे बिबारखौ नायनानै जोबोद समायना मोनो नोंथां बिदिनो औ बिदिनो जोङो जोंनि खाथियाव दङो जोहोलाव फुरि पार्क होननाय बिदिनो जोङो बे जायगायावबो जुदि बेरायहैयोब्ला जों बिबारजोंनो बुं फबनाय नुनो मोनो नोंथां बिबारानो गोबां दङ नोंथां औ जोंनि नि थाखाय ओ जोङो बिबारखौनो नुयो नोंथां ओ आरो बिबारानो बि जोहोलावफुरि होननाय जायगायाव ओ बिबारानो गोबांसिन नोंथां आरो बिदिनो गथ'फोरनि गेलेग्राबो दङ गथ'फोराबो बेरायनानै गेलेनो हायो गिदिरफोराबो बेरायनो हायो नोंथां जोबोद मोजां जायो बेफोर जायगाफोरा औ नोंथाङाबो ओ मा मा जायगा याव बेरायनो मोनखो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ नोंथां थांनाय होनोब्ला जोङो ओ गोबां ओ गोजान गोजान जायगाफोरा जो बेरायनो थांनो हायो आरो दा बिदिनो जोङो बेरायनोबा दावगा जायगा नायब्ला जोङो जोंनि
औ
गोसोफोर
औ
ओ ओ बेरायनोबा दावबायनो थाङोब्ला जोङो ओ जोंनि दुखु दाहा टेनसन बेफोरखौ जोङो ओ एसे बावगारो आरो नोंथां आ बि बिदिनो जोङो गावनि गोसोफोरखौ दुखु दाहा आरो टेनसनफोरखौ जोङो ओ एसे बावगारनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि बा खाथि खालानि जायगाफोराव जोङो बेरायनो थाङोब्ला जोङो जोबोर ओ मोजां मोनो आरो नोंथां बिदिनो ओ दावबायनाय बेफोरबायदि ओ जायगा नायनायखौनो ओ बुंनो नांगोन आरो नोंथां बिदिनो जोङो बिदिनो आङो जायगा दावबायनाय होनोब्ला आङो ओ बिदिनो ओ दारागाव सुकि ओ बेफोरो बे बेफोराव थांनो मोनबाय आरो नोंथां बिदिनो ओ गोबां जायगाखौथ' आङो नुनो मोनाखै नोंथां मानो होनोब्ला बे बेफोरबायदि दावबायनो थांनो थाखाय जोङो जोंनो समबो नांगौ जायो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो सम थाब्लासो बेफोरबायदि ओ गोसो होसारनानै बा गोसोखौ गुदुं खालामनानै जोङो बेफोरबायदि ओ सम थायोब्ला जोङो गोबां दावबायनानै ओ दावबायनानै थांनो हायो आरो नोंथां बिदिनो ओ दावबाय जोङो हारसिं हालाथ' ओ बेरायनो थांनो हाखाया नोंथां बेनिखायनो जोङो लोगोआव गावनि ससे लोगोफोर बा फरायनाय लोगोफोरा फेमिलि बेफोरजों जोङो बेरायनो थाखाय बा जायगा नायनो थाखाय थांनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
बिदिनो दावबायनो थांनाया जोंनि मोनसे बेरायनाय बा मोनसे दावबायनायनि दावबायनाय बुंजायो आरो नोंथां जोङो बेफोरबायदि जायगाफोरखौ नायनोबो नांगौ सम मोनोब्ला आरो नोंथां बिदिनो जायगाफोरखौ जोङो नायनो थांनांगौ नुफेरिखौ बेफोरबायदि जायगा नायनो थाङोब्ला जोङो नुफेरि नुफेरिफोरखौ नुयो आरो नोंथां बिदिनो गोबां गोदोनि बा आथिखालनि जोङो गोजाम मुगानि दि बायदि पिकसारफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
बिदिनो जोङो नुयैखौ नुना फैनानै जोङो जोंनि गोसोफोरखौ जोबोर मोजां मोनो आरो नोंथां बेफोरबायदि दावबायनो थाङोब्ला
बेनिखायनो जोङो सम मोनोब्ला बा आरो रां रुफानि आंखाल जायाब्ला जोङो बेफोरबादि गेजेर गेजेर बेफोरबायदि नुफेरि जायगाफोरखौ जोङो दावबायनो थांनांगौ जायो आरो नोंथां बेफोरबायदि बिदिनो दावबायनो थाङोब्ला जोङो लोगोआव जोङो जाग्रा मुवाफोर लांफानो गोनां जायो आरो नोंथां
औ
बिदिनो जाग्राफोरखौबो जोङो लांफानांगौ जायो आरो
औ
अब्लाना जोंना जों दसे दावबायलाय बा दसे जोङो नायनानै जोङो एसे उखैनाय बायदिना मोनोब्ला जोङो बेफोर जाग्रा मुवाफोरखौ जोङो जानो हायो आरो नोंथां
औ नोंथां
बिदिनो नोंथाङा आरोबाव गुबुन जायगाफोर बा नुफेरि जायगाफोरखौ नुबाय नामा नोंथां
आंथ' मा होनो नुफेरनाय जायगा माने आङो मोनसे जायगा नुबावबाय नोंथां मानोना बे गुवाट जायगा जोंथ' जों सानफ्रोमबो बिदिनो गुवाहाटिफोराव थांबाय थानो मोना आरो बे गुवाहाटि जायगायाव मोनसे मा होनो जायगा दङ बे जायगाखौ नुबाय मानोना साइन्स मिउजियाम जोबोद मोजांथां साइन्स मिउजियामा मानोना बेयाव साइन्सनि गासैबो आरो मानसिनि मा होनो गासैबो माबायानो थायो अंग जिहेथु मानसिनि मोदोमाव जिखिनि अंग दङ बेफोरखौ गाससिबो सावगारिजोंनो बानायना दोननो हायो बानायना दोनो नोंथां बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां मोजां समायना समायना दङ बेफोरावबो बिफां लाइफां बिबाजोंर बुंफबनाय जायगा दङ नोंथां जोंनि बे गुवाटि जायगायाव औ
नोंथां समाबो जाया नङा जाबाय नोंथां नोंथांजों आङो दावबायनायनि बागै रायज्लायनो सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थांबाय बिथिं बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ